हेल' अ खोनाबाय।
मा खालामदों नोंथां?
माइ गायखां बाय नामा नोंसा
माहोनखो
माइ गायखांबाय नामा नोंसा
मायदांस्रियाव
माइ गायखांबाय नामा?
अ गायखाङाखै दंबवो
बेसे बुरजा दंबावो
दङ बाब नोंसनालाय
जोंना खावसे थांबाय एसे दंबावो जांख्रा जाहां जादों
जांख्रा जासिगोन नामा?
औ जाहां जाना दं नोंसिना जोब्बाय नामा?
हा
नोंसिना जोब्बाय गायनाया
दंबयोलै गोगोमनो
गोगोमथारना नसोरना हायाफ्रा बुरजाना आरो
फैनांगोन ना नोंबो जांख्रियाव
थांगोन थांनायालाय लिंहरबानो जाबाय आंखौ जांख्रायाव
औ
ओमफ्राय ना खबरा माब्रै
मोजांनो बिदिनो नोंनालाय
हाबो मोजां बर्थमान बे मोनसेलै मबाइल आ थनांगौ जाना दं आंहा
हा
मबाइल लायनांगौ जाना दं गोदान
ए
मबेला एसे गारजि जाना दं
मोजांनो आंना इसे
खब्रा
ओ मा ओंख्रि संखो
माबा सो खोमालै ओंख्रिया जाना खुमब्रा ओमफ्राय ना दाउखोमा
आ गोथावानोदे
गोथाव बेफोर बुस्थुखौ जायाबा जायो
ओ
खस्थ' मावनाय ना इसे
हम हम हम
एसे गोथाव गोथाव जानांगौ जायो नङा होमबा
औ
नोंसा नालाय
जोंना मासलै आलुजों अमासो
होनबा गोथावथार माथो नोंसनाबो।
ओमफ्राय ना गरम बन्द' थ' जाबाय।
जाबाय
अ मास मोनसेनि मोनबायदां नोंनाबो?
मास मोनसेयानो
गरम उन्दआव मा खालामनो जों दा?
ओ गरमावथ' मा खालामनो थालाबायायनोसै। फांखा लगैलाबायनानै
इसाय जाबाय।
ए मबेल गोदन लानांगौलै आंहा
आंनाथ' गाज्रि जयानो जागोबा आंबो लायनो समान लायखानोसै नामा सानजों?
ला जायो
जायखिजाया दाम खमनिदिनो लानोसैलै एसे
एन्ड्रइड खोनो।
ओं अबावथ' दामसो लानो हानो।
उम।
एन्ड्रइडआनो जायो। बारा बुरजाखौ लाला नोंथां।
ओ।
माबाफ्राबो खमना एसे मेनेज खालामो
उम नोंगौ नंनायालाय
समान लायगोन होनोमबा दा सानजों
जायो। अखा हाहां जादों माथो बोथोरा
हागोन गरमथार ना बा?
मोख्लोमगासिनो दं।
मोनुफ्लांनायाथ' मोनफ्लगासिनो दं जोंथिंबो
नै बा बिराद गाज्रि मोफ्लामदोंलै।
जोंथिं बारा मोनफ्लाबनाय गैया अब्लाबो एसे जोमै दङ आरो।
र' दे र' माबा मोनसे जाबय आंना